हेलौ औ नोंथाङा खोनादोंना?
नोंथाङा मानो हरदोंमोनलाय एसे
गिबि गिबियावनो नोंथांनि सि म गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासि
अ नोंथांनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासि हरनाय जाबाय नोंथां।
औ दायो आङो नोंथांनो हरनायनि जाहोनानो जाबाय आङो दान्दिसे सम नों नोजों। बैसागुनि सोमोन्दै एसे रायज्लायनो होननानै हरनाय जादों। दा नोंथाङा दान्दिसे सम होनो हागोन ना? औ औ। दा बैसागुआ नोंथांमोननिथिं जेनेबा मा बायदियै सोलियो? बेनि सायाव एसे
औ औ जागोन नोंथां जोंनाथ बिदिनो सैथ्र दाननि जोबथा खालाराहाय जेला मोसौखौ थुखैनाय जायोना जों बे खालिथ मोसौ थु होफैनाय जायो गासै बर फ्रानो बर लायनाय
औ।
मोना बरनिखौनो बुंसै आङो बेवहाय। जोङो जेनेबा मोसौखौ थुखैनो थाखाय बायदिसिना बेसेन नांगौ जा जायो न बेवहाय जोङो बेखौ सानसे सिगाङावहाय जोङो मानि रिडि खालामनानै लाग्रोनाय जायो आरो। बेहाय नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौहाय जेरैहाय जोङो मा होनना बुङो बेखौ पानिलाव, फानथाव ओमफाय दिग्लिगुथि फोरखौहाय नांगौ जायो नङा होनब्ला नोथां बिदिनो आरो मोसौखौहाय जों जेब्ला थुखैनो लांगोन बेवहायहाय जोङो जेब्ला रायदों होनना बुङोना जायखौ राय दों बे फोरजोंहाय जेब्ला जों फुंखा मा बेवहाय माजों आरो मा होनना बुङोमोनथाय बेखौ नोंथां?
फां
औ-औ बिदि माने बुस्रो औ-औ -औ बुस्रोनानै बिदि बिदिनो मोसौखौ थु थुखैनाय जाया आरो बिदिनो जेब्ला जों थाव गुबै होनोना बेवहाय सारायनि सा सारायनो जों हांगारखौहाय हनानै बिदिनो जेला थाव होफै जों लगायनानै एसे गोसोम-गोसोम दागो बायदि बिजों माने मोसौखौ जाहाथे बेराम जायाथों होननानै बिदि जोङो दैमा बा गावनि फुख्रिफोरावनो माने थु थुखैनायखौ नुनो मोनो आरो गोदोथ' बिदि बांसि न दैमाफोरावनो थुखैनो लाङोमोन जोङो नाथाय दा आथिखालाव बिदि गावनि हाखरावनो थाखाय थानाय नालाय हाखरावबो थुखैनायखौ नुनो मोनो आरो खाथि जेब्ला अखा बाहायोना बै समाव माने फोथारफोरावहाय दुब्लिफोराव दैयाव माने एसे दै जानायावनो माने थुखैनायखौ नुनो मोनो आरो बेवहाय जोंना बिदिनो जेब्ला बैसागोनि एख थारिख होनना बुङोना बेवहाय एक थारिख जायो बाथौबो दुंनाय जायो न'खरावहाय जेरै बर'फोरनाथ' सिजौ थायो बेवहाय जोंङो माने थो गि होनानै जेरै जोंङो बुट आफेल आंगुर बेफोरखौहाय होनानै जों आलारि बाथिफोजोंनानै बाथौ खौ जोंङो बाथौ खौ खुलुमो आरो बाथौ बोराइ जेनेबा
औ।
हाय जों ए हालिया आरो गेदेरफोरखौबो मान बावनाय जायो बिदिनो उन्दै उन्दैफोरा जेरै गथ' उन्दै गथ' फिसा हौवासाफोरा माने ज' लोगो नांनानै गावसोर लोगोफोरजों मोसायो। बिदिनो आरो जोंबो सेंग्रा सि ख्लाफोरा बो गाव सेंग्रा सि जि ज लोगो जानानै रंजा बा जायो मोसानो थाङो गुबुन माने गामिफ्रावबो बिदिनो आरो बोराय बुरैफोराबो नाथाय जोंनि गामियावहाय माने गोदोहाय जेरै दबला खाम सि खौ लाना मोसायोमोन। नाथाय आथिखालाव जोंनि गामियावहाय बिदि बक्स लानायखौसो आं बांसिन नुनो मोन्दों आरो नोंथां। बिदिनो एसे सोलायनायखौ नुनो मोनदों गोदो जेरैहाय बिदि बांसिन मोसायोमोन बिदिखौ दा आरो आरो एसे गोदो जेरै बांसि मोजांसिनोमोन बिदि जोंनि आथिखालावहाय जों गामियावहाय माने एसे खम जानायखौ नुनो मोनदों आं नोंथां बिदिनो आरो माइरं जेब्लाथ' जाय न'खराव जेनेबा फैसा रां गैया बेवहाय माने माइरं हरो सोरबाबा सोरबाबा आरो रां हरो बिदिनो बे मोननाय रांजोंनो जोंङो खाना जायो जयै जेब्ला जोंङो जोंनि गामियाव माने बैसागुखौ सानबाल'सो मोसायो नोंथां माने बिदिनो सात दिनलासे माने मोसा जाया आरो सानबालासि मोसानाय मु फ्रायनो जेब्ला रां मोनो बे रांजोंनो माने ज लोगो जालायनानै माने बेवहाय जोङो बाजार खालामनो थाङो थांनानै बेवहाय जोङो माइरंबो खााङो खांनानै बिद यिदिनो बनफोर खौबो खांनाय जायो खांनानै जयै जेनेबा जायनिबा न नखराव जेनेबा सुबिदा जनो जनो सुबिदा दं बिसोरनाव माने नायनानै माने जाहैनाय जायो आरो बिदिनो बिदि नोंथांमोननिजालाय
जोंनिथिंबो बिदिनो
औ
सुत्र दाननि जोबथा जायखौ संक्रान्ति होननानै बुङो बे सानखालि मोसौ बैसागु नङा होनबा दा बे मोसौ बैसागु फालियो जोंनियाबो बेनो आथिखालाव नखर नखर बिदिनो फुख्रि थायो नालाय फुख्रियावनो दा नोंथाङा जेरैबायदि बुंदों नोंथांमोनथिंनि बायदियैनो जोंनियाबो फुख्रियावनो थु फैनाय जायो बिदिनो लाव फान्थाव बेफोरखौ माला सु सुनानै आरो दिप बिसिनि जि हांगार बे हांगारफोरखौ थाव गुबैजों ओ गलायनानै मोसौनि बिखुंफोराव माने आगर बायदि फोथा फुननानै होनाय जायो आरो। बेनिफ्राय औ थुखैखांनायनि उनाव बै माला सुनाय फोरखौ मालाखौ गानहोनाय जायो बेयो आरो लोगोसेयैनो मोसौ थुखैखां नायनि उनाव बे गोदोनिफ्रायनो सो सोलिबोनाय बायदियै माने जाय थुखैग्रा गासिबो माने दुगै स्रां लोबस्रां खालामो आरो। बेनिफ्राय मोना ओ मोना समाव गोदान दुरुंजोंहाय मोसौखौ गलियाव खाफैनाय जायो आरो, आरो बिनि सिगां ओ जै दिनखालि मोसौ थुखैगोन ओइदिनखालि बेलासि समफोराव साखाथि फाखाथिनि बिदिनो ज' सुबुंफोरा लोगो लालायनानै।
औ औ औ औ नंगौ नोंथां बेवहायथ' जों गोखा गोखैखौ बांसिन जानो जायोना नोंथां बेवहाय औ औ।
गोखा गोखै खांनानै ज'नो बिनिफ्राय एसे एनै रां खांनोसै खांनानै बिनिफ्राय जि रां मोनो बेजोंनो बेदर बायनानै गोखा गोखैखौ ज ' माने सोरनिबा न'खराव सुबिदा गोनां न'खराव बिदिनो ज' जानाय जायो आरो बेनिफ्राय ओ नैथि सान खालि जाहैबाय बे बैसाग दाननि से अक्ट' सम मोनबाय। दा बैसाग दाननि गिबि अक्ट'खालि बिदिनो माने गिदिर गोलावफोरखौ मानो होन होनाय बेबायदिनो मान होखांनायनि उ उनाव ओ बेलासि समनि बिदिनो मोसानाय ओं ओंखारो आरो बिदि आरो जोंनिथिं गासै ओ स्नि सान नङाब्लाबो द' सानसोखौ मोसानाय जायो आरो जोंनिथिंबो बिदि आरो आरो औ दे।
नोंथाङाबो मोसाफेरबाय ना ना नोंथां
आङो मोसाबाय मोसानायालाय औ आंबो मोसाफेरबाय मो जानायालाय
औ
गोदो गोदायनिफ्राय सोलिबोनाय हिसाबै हिसाबै जोंनिथिं फाय बुंनो थाङोब्ला दाबो खाम सिफुं जथाखौ लानानैनो थरखा लानानैनो मोसायो मोसायो थानायालाय जोंनि गामियाव दा बिदि मोसानाय थायो आरो नाथाय साखाथि फाखाथि जोंनि गामिनि साखाथि फाखाथि थानाय ओनसोलफोराव गामिफोराव जों नुनो मोनो बबेबा बबेबा गामियाव फ्राय बक्स लानानै मोसानाय खौ जों जोंबो नुनो मोनो आरो बेबायदि आरो उ
बेदि
बेनिफ्राय लोंनाय जानायाथ गोदो जेरैबायदिमोन आथिखालाव एसे खम जाबोबाय मानोना दा सोलोंथाइनि बिथिङाव से बारा जाबो सोलोंथाइ लानाय फोर माने जौगाबोनायनि जा जाहोनाव माने बेफोर लोंनाय फोर एसे खमायलांनो हमदोंसै आरो गोदोनि बायदि नंद्रायला आरो
औ औ उम बिदिनो बैसागो समाव लोंलायो जालायो रंजालायो बिदिखौ बांसिन नुनो मोनो। आरो
औ औ बिदि दा। नोंथां मोनसे ओमफ्राय बिदि जायो नामा? लोंनाय जानायफोर
औ नाथाय जोंनियाव आं माने लोगोफोरजों मोसाबाबो बिदि लोंफेरनायखौ मोनाखै आरो सेंग्रा फोर एसे लोंबाबो माने जोंनिया सिख्लाफोरा माने लोङो आरो बिदि। बिदि आरो नोंथां
अ जोंनिथिंबो बिदिनो सेंग्रा सिख्लाफोरा फ्राय बारा लोङा ना नाथाय बोराय बुरैनि बेलायाव नायनो थाङोब्ला बांसिन लोंनायखौ नुनो मोनो।
औ औ औ बोराय बुरैयाथ' बांसिन लोंखायो बेवहाय।
औ बोराय बोराइाया बांसिन लोंनाय जायो आरो बिसोरो माने सेयाव। अक्ट'निफ्रायनो ओंखारो आरो से अक्ट'निफ्रायनो बिसोरो
औ औ औ बेवहाय जों माइब्रा फिसिनाय होनना बुङो ना जायखौ।
औ औ औ
बुंोंबोला माने रोसो रोसो नांनानै माने उनावसो निसाया नांहैयो बिदि होनो आरो।
औ बिदि होनो आरो माइब्रानि औ माइब्रानि जौ ब गोदैबो जायोनो लोंनोबो मोजां जायो होनो आरो बेखायनो गोबांबो लोङो मानसिफ्रा
औ गोबां लोङो औ बांसिन आरो बेवहायनो निसा नांनानै बिदिनो गोथाव मोनदों होननानै लोंसिन लोंसिन लोंनानै बिदिनो उनाव फिसाया बांसिन जालाङो आरो औ बिदिखौो नुनो मोनदों
औ
नाथाय बिदि आं जुमाय फिसिनायखौ नुफेराखै नोंथां बिदि खोनादों आरोना मानसिफोरखौहाय बिदि जुमाय फिसिनायखौ नुफेराखै न'खरावबो बिदि मावा नालाय
औ आंबो खोनादों गोबाव औ सम बोसोरसे गाहामनि थायो होनलायनाय आंबो खोनादों नाथाय आंबो नुफेराखै बारु नुनायालाय बिदि आरो
औ बिदिनो माने क'क्राझार साइदावसो माने बांसिन माने बेवहाय बे माइब्रा फिसिनायखौ माने बेखौ नुनाय मोननाय जायो आरो
औ औ
जोंफोरनि साइदावहाय माने जायगायावहाय बिदि नुनो मोननाय नुनो मोनाखै आङो ओरैनो साफा सानैयाल'सो बेखौ फिसियो आरो बेखौ फाननानैबो गोबां रां मोनो हा हायो ओनना बुङो मानसि फोरा
औ नाथाय आथिखालाव जोंनिथिंजाय बिदि फाननायखौ बन्द' खालामसै आरो
औ नोंथां मोजाङानो बिदि उम दे होमबा नोंथां समाबो जाबाय नामा जोंना। औ दे